औ
औ
हेलौ
औ नोंथाङा खोनाहोदोंना?
ओ खोनादों।
अ जोबोद मोजां दा। मा खालामनानै दं नोंथाङा?
नै नोंथां ओरैनो जिरायनानैसो दङ।
ओरैनो जिरायनो दंना जोबोद मोजां ओ ओ आथिखालाव दा माइ गायनाय सम जाबाय नङा होमबा फंबाय।
नोंगौ
औ दा नोंथांमोननिथिंजायबो माइ गायनायनि गामियाव लाहार फाहार जाबाय नामा?
जोंनि
नंगौ ओ मोसौजों हालौवदों ना ट्रेक्टरजों हालेवदों?
गिबि खेबखौथ' मोसौजोंनो हालेवो नोंथां। नैथिखौ माने आलि खोखांनानै। ओ नैथिखौ माने आलि खोखांनानै इदिनो ट्रेक्टरफोर सोनाय जायो आरोना उ ओ
जोबोद मोजां खोथिया।
ओ खोथिया खोथियाफोराथ' दा एसे खोथियाफोराथ' दा एसे मोजाङैनो ओंखारबोहांबाय माने दाथ' बो थोरा एसे मोजाङैबो जानानै दंना खोनायाखै?
औ नोंगौ नोंगौ खोनाबाय खोनाबाय।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिखैजाय नोंथांमोननिखैजालाय बोरो मावो आबादफोरखौ जेनेबा दानि सिजोननि आबाद